औ
नोंथांङा आंनि माखुखौ मोजांङै खोनादों ना?
नोंथाङाबा आंनि माथोखौ खोनादोंबा
औ नोंथां खोनादों।
औ
बेनिफ्राय नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां। नोंथांङालाय?
आंबो बिदिनो माने जिरायनानै दं आरो ओमफायो थां खिनिजाय बोथोरफोरालाय माबोरै
बोथोराथ' दा गरमानो माने जो फांखा लायाबा जाया ओमफ्राय दा आंङो फांखा सिङावनो जिरायगासिनो दङ।
औ
औ नोंथांङालाय
आंबो बिदिनो आरो जोंनिजाय गरम बिराद आंबो दा ओरैनो फाखा सिङाव जिरायनानै दङ। ओमबा आं नोंथांखौ माने कल कल हरनायनि जाहोनानो माने आंङो नोंथांजों ओरै फिथाइ-सामथायाइनि बागैसो एसे सावरायज्लायनो सानदोंमोन।
औ औ हेलौ
खोनादोंं ना नोंथां औ आंङो माने नों औ नोंथांखौ माने आं कल हरनायनि जाहोनानो नोंथांजों आंङो एसे फिथाइ-सामथाइनि बा गैसो माने रायलायनो होननानै सानदोंमोन।
औ औ औ औ
औ होमबा ओ नोंथाङा जेनेबा फिथाइ-सामथायाइ होनोबा नोंथाङा मा मा फिथाइ-साम थाइखौ जानानै मोजां मोनो बा थाइखौ जानानै नोंथाङा मा मा फिथाइ सामथायनि खोथा मिथिगौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां ओ फिथाय-सामथाय होनबा थ' आंनि बांसिन मोजां मोननाय फिथाइानो जाबाय कमला जिखौ जोङो इंराजियाव अरेन्ज होनो बे फिथायानो आंनि ओम उन्दैनिफ्रायनो आं बिराद जानो मोजां मोनबो मोनो आर ना ओमफ्राय दाबो मोजां मोनो। बांसिनानो आं बे फिथाइ खौनो मामिखौ बाजारफोराव थांबा बे फिथाइखौनो लाबोनो होयो। ओफ्राय से फिथाइआनो ओम जोंनि जोंनि ओ जायगायावबो मोनो ओमफ्राय गुबुन जायगा जेरै अरुणाचल प्रदेश भुटान बेफोरना बांसिन गोथाव जायो आरो ना। गोदैया बांसिन जायो ओमफ्राय जों फिथाइ-सामथायाइ होनो ब्ला बा फिथाइ- सामथाइनिफ्राय जों गुबुन माने मेरला भाइटामिन्स मोनो। ओमफ्राय जोंनि देहानि थाखायबो मोजां। ओमफ्राय आगोलथ' आंनि मामि मोना आंखौ फिथाइ-सामथाय जायनि थाखाय बिराद रोयोमोन नाथाय दा आङो जा ग्रा जालांबाय। बिदिनो आरोना नोंथां। नोंथाङाबो गावनि मोजां मोननाय फि थाइखौ बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जेरै जोङो फिथाइ सामथाइ होननाय माने बुङोबोला जोंथ' ओ माने बिराद ओ बेलेग बेलेकजों फिथाइ सामथाइ नुयो नङा होमबा नोंथां? माने फिथाइ सामथाइ होनो थाङोबा जोंहा आपेल हक बा जोंहा आंगुर बा नोंथां होननाय बायदि कमला माने इदि ओ बिराद बेलेग बेलेग जोंहा माने फिथाइ सामथाइ दं आरो ना जेरै जोङो न'आवबो बेखौ जोङो खायफा खायफा जों फिथायफोरखौ जों नआवबो मोननो हौगौ बा जोङो जोंनि बे हादोराव मोनाबाबो जों बेलेग जायगानिफ्राय जोङो लाबोनानै जोङो माने इयाव जों फानफैयो आरो जों बिनिफ्राय बायनानैबो जानो हायो नङा होमबा?
औ औ।
दा जोंहा माने गरम बोथोरावथ' दा जोंहा खान्थाल खान्थाल जोंहा खान्थाल बिराद मोनो नङा
औ औ। नोंथांना माथोआ एसे नांथादों दा। हेलौ । हेलौ। हेलौ। हेलौ।